खोनादों नोंथांआ
औ नोंथां खोनादों ओ आङो नोंथांनो गुबै नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो जेनेबा मिथिंगानि सायाव आङो नोंथांनो फोरमायनो हागोन ना
औ दे नोंथां
औ मिथिंगा होननानै बुङोबा जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जोङो बेबायदिनो गासैखौबो लानानै जोङो ओ बुहुमनि माखासे मुवा बेसाद बेफोरखौ लानानै ना गोथां मुवा बेसादफोर जेरै दैमा दैसा बायदिफोरखौ लानानै जों गासैखौबो जयै मिथिंगा बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
उम बेबायदिनो जोङो मिथिंगाखौ जोंनो नांगौब्ला जोंनि थाखाय मिथिंगाया गोनांथिथार जों हां लानायनिफ्राय लानानै जोंनि जाग्रा आदारनिफ्राय लानानै जोंनि माखासे बाहायनाय जिउनि थांना थानायाव बाहायनाय माखासे मुवा बेसादनिफ्राय लानानै बेबायदिनो जोङो जाग्रा आदारजों लोगोसे फिथाइ सामथाइ बिफांनि बिलाइफोर बायदि बायदि मुलि हारिनि लाइफाा बेफोर गासैखौबो लानानै जोंनो जोबोद गोनांथार मिथिंगा नंगौ आरो खौनादों नोंथां नंगौना ओं जोङो बेबायदिनो मिथिंगाखौ जोङो रैखा खालामनांगोन जोङो मानो होननानै बुङोबा जोंनि मिथिंगायानो जों जोंनि जिउ बायदि नालाय बेनिखायनो जों थांना थानोबा जोंनो मिथिंगाखौबो नांगौ जायो नङा होनोमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो ओ जेरैहाय बिदिन्थि हिसाबै जोङो लानो हायो जेनब जोङो आथिखालाव जोङो गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा माखासे थाग्रा जायगा आरो आदार आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे ख था ग्रानि गोनांथि बेफोरो बांलांनायनिफ्राय बांलांदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो गोबां गुवार गुवार आबादफोर मावनाय बा माखासे गोबां जोंहा न' बां थाग्रा बा गामिफोर नांगौ जानायलाय जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांलांनानै जोङो बेबायदिनो बिफां लाइफां फोरफोरखौ बा मिथिंगाय जोंनि बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनो थांगासिनो दं नङा होमा नोंथां बे जाहैबाय जोंहा जोंनि मिथिंगाखौ जोंहा गाज्रि खालामनाय एबा जोंनिनो गाज्रि गोहोम जानो हागौ इयुनाव मानो होननानै बुङोबा जोङो जायखौ जोङो हांलायो अक्सिजेन गेस बे गेसखौ जोंहा बिफां लाइफां आनो सोरां बिजिरखौ दानायनि जोहै जोंहा हगारनानै होयो आरो बेबायदिनो जों जाय हांखौ जों हगारोबा जों जाय गेसखौ हां हगारनायाव जोङो हगार हायो जाय कार्बन डाइ अक्साइड लोगोसेनो गारि मटरनिफ्राय उखुन्दै गनाय कार्बन डाइ अक्साइड बा माखासे गेसफोर आरो बेबायदिनो जोंहा मा होननानै बुङो कलकारखाना एबा गुबुन गुबुन दारिमिननिफ्राय गनाय उखुन्दै बेफोरो मा होननानै बुङो बेफोरखौ जोंहा बिफां लाइफांफोरा सोरां बिजिरख दानायनि गेजेरजों होनानै लायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफाङा जोबस्रांलाङोबा बैबायदि सोरां बिजिख दानायाव होगारनाय बे माबा मा होनना बुङो हगारनायाव बिसोरो बिफां लाइफां आनो गैला नालाय मा माखासे जोंनि कार्बन दडाइ अक्साइद गेसखौ सोबनानै लानो हाथ'वा जागोन आरो बेबायदिनो हाखवाआ माने गोबांथार जागोन जोंनि बार बन दलाव जेन'बा कार्बन डाइ अक्साइद बा माखासे नाङै गेसफोर बेफोरबायदि आरो थिग बेबायदिनो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजों आबादनि अनजिमा बांनाय बा आबाद फोथार गोहो बांनायनि गेजेरजों जोंहा बिफां लाइफां दानफायस्रांनायाव जोंहा माखासे अखानि बिबाङाबो खमायलांदों जेरैहाय जों मिथियो बिफांनि अनजिमाफोरा खमायलाङोबा जोंनि मा होनो अखानि बिबाङाबो खमायो नङा होमबानोथां थिग बेबायदिनो जोंहा अखानि बिबाङा खमायलांदों आरो बेबायदिनो जोंहा बुहुम बिखुंनि दुंथायाबो बारायलांदों आरो बेबायदिनो जोंहा मा होननानै बुङो जोंनि मिथिंनायाव जोंहा माखासे गोहोमफोरा जोंहा गोग्लैनो हमदों आरो बेबायदिनो जोङो मख'नो हायो गोबांथार कलकारखाना बाहायनायनिारि दारै ओ माखासे जाबोर मुवा बा खाम मुवाफोरखौ जोङो दैयाव हगार हरनाय बा बेबायदिनो माखासे जेंनाफोर बा गेस मोनामनाय गुबुन गुबुन गेस मोनामनाय बेफोरनिफ्राय जोंहा मिथिंगाया गाजनिफ्राय गाज्रिसिन जालांदों आरो आरो बेबायदिनो जोङो हायो आथिखालावथ' जोङो गोबां आबाद मावो बिनि गेजेरावनो जोङो रासायनारि हासार बाहायनाय एम्फौ बुथारग्रा मुलि बाहायनाय आरो बेबायदिनो जोंहा हाग्रा बुथारग्रा जोंहा मुलि बाहायनाय बेफोरो जोंनि मिथिंगाखौ गोबां खहा खालामलांगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां नाय आरो बेबायदिनो पारके दंनाय आरो बेबायदिनो जोङो मा होननानै बुङो बेफोरनो जोंहा अखा हानायनि जोङो जुस लनानै बै मुलिफोर एबा रासायनारि हासारफोरा जोंहा दैयाव गोग्लैहैयो बिनि गेजेरजों दैमाफोराबो दैफोराबो जोंहा दै गेब्लेनाय बेफोरो जादों आरो बेबायदिनो दाखोर दालाफोरखौ दैयाव गारनाय बा टाउन सहरनिफ्राय गलांनाय मैलाफोरा दै फारसे गोजावलांनाय बेफोरो जोंहा दै गेब्रेबनायखौ खालामदों आरो नाथाय जोङो बेफोरखौ खोब साबधान जानांगोन जोंहा फांसे बिफां दानफायोब्ला जोङो बयबो जिथा बिफां गायनाया जोंहा गोनां मानो होननानै बुङोबा जोंहा बिफां गायनोबो सम नांगौ अब्ला जोंनो फांसे बिफां दानफायोबा जिथा बिफां गायोबासो जोङो बेबायदिनो गोरोब हैफिननाय बा मिथिंगानि आबुं बाहैफिननाय जोङो बेखौ हमदांनो हायो बेबायदिनो जोङो जोंनि थांना थानायजों जोंनि जिउआ बेसेबां गोनां बा जोंनि जिउजों समान बा जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गोनांथि होनांगोन आरो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो हां आरो ज आदारल' ऊमोना जो बेबायदिनो माखासे बाहायग्रा मुवा बेसाद जेरै सियाय ल बायदि बायदि गुबुन गुबुन आगजुफोरखौबो जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो ओ खौ रैखा खालामनो नांगौ बेबायदिनो जोंहा माखासे सोरखारि बिथांखि बे बिफानफोरा जों दा जोङो ओरैनो आबाद मावग्रा हायावथ' जोङो बिफां लाइफांखौ गायनोबो गायखाया नालाय बेनिखायनो लामा लामा बिफां गायनाय बेफोर मावखान्थिखौ लानांगौ आरो अब्ला बिथांफोरा लासैनो बारायलांफैगोन आरो औ नोंथाङाबो बेबायदिनो मिथिंगा रैखाथि आरो मिथिंगा गाज्रि जालांनाय गोहोमफोर बायदिसिनानिसायाव बि फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां। जोङो मा होनो आबहावा होनोब्लाबोै जोंनि सोरगिदिं थानाय बार दै हा बे मोनथाम जों सोरगिदिं मा होनो सोरगिदिं जोंनि बे सोरगिदिं थानाय बार दै हा जों मा होनो बे जोंनिुहुमखौनो मा होनो आबहावा होननानै बुङा होमबा बेयाव थानाय जिब जुनार बार दै गासैखौबो लानानै जोंनि आबहावाया जायो नङा होमबा नोंथां? मा होनो जुदि जोंनि आबहावाखौ समानथियै लाखिनोब्ला जोङो मा होनो हा गेबेंनायखौ होबथानांगोन दै गेबेंनाय आरो बार गेब्रेनाय गुबैयै बे मोनथामनि बिथिंनि सायाव नोजोर होनांगौ नङा होमबा नोंथां? गिबियाव जोङो मा होनो हाजामखनायखौ खहा खालामनोबा मा होनो बिफां लाइ फां दानफायनायफोरखौ खमायनांगोन आरो मा होनो जेर हा जावलाबायनाय ओमफफ्राय मा होनो दै जिंफ्राव जोङो मा होनो जेरै औवा आरो माखासे जेनेबा थुबजाहारमाव फोर बिफांफोर गायनो हायो नांथां जाहाथे दै जिमफ्रा खुरखानानै हाफोरखौ खहा खालामा आर ना। मा होनोनो होनोबा जोंहा नै दा दैज्लां बोथोराव मा होनो दा बां्राय अखा हानाय समाव मालाबा दैमानि दैया बारा जायोब्ला दैमा जिोंनि न'फोरा मा जायो जुदि बिफां लाइफां बिफां गैयाब्रा लांदां जायगाफोरखौ मा होनो खुखावलाबायनानै सुबुंफोरनि न'फोर थाग्राफोर आरो गोबां सुबुंफोरनि जिउबो खहा खालामगासिनो दं नङा होमबा नोंथां बेबायदियैनो जोङो मा होनो बिफां लाइफां गायनायनि आरो मा होनो मोजां जेराव मेरावनो हा जावलाबायायाामुआानो मा होनो जोंनि माबाखौ हाखौ रैखा खालामनो हायो आरोोना आरो मानि थाखाय बेबो हाया हाया जोंना मैला जायो होमबा गाज्रि जायो होमबा बांद्राय मा होनो बांद्राय बोसोरसेयावनो जेनेबा बाराद्राय आबाद दिखांनो नाजायो नि थाखाय मा होनो मानसिफ्रा नांगौनि बारा मा होनो हासार बाहायो नङा हबा नोंथां आरो बे हासारा मा हायाल' खहा खालामा जोंना मा होनो आबाद खौथ' जेबा जों मोजां मोनबाय ह होनबाब जों बे जेनेबा माइ आबादाव जोंनो बांद्राया होनो हासार होब एम्फौ बुथारग्रा मुलि आरो बायदिसिना भिटामिनफोर होयोोना बेफोरखौनो जों जागोन ना जाया नोंथां बेफोरखौ जानायनि मा जानायनि जोहै मा जायो जोंनि देहायायावो खहा जायोना नोंथां आरो मा होनो हाया थ' मा होनो खहा जाखायो। जुदि नोङो बे बोसोराव मोनो आबा आरो नों नेक्स्ट बोसोराव मा नांगोन बिनिख्रुइबो बांसिन नोङो मा होनो हासार होनांगौ जागोन ना नोंथां? मा होनो हानिबो खहा जायो आरो रांङारि बिथिङावबो मा जायो खहा जायो। बेबायदिनो बिसोर आबादफोर मावनायावबो बेबायदिनो जायो।
मा होनो जोंनो हासारखौथ' नांखागौ होनोमबाबो नांगौ जखानि होआ ना मानसिफ्रा बांद्राय बांद्राय हासार होनानै मा खालामनो नाजायो बोसोरसेयावनो बांद्राय बांद्राय आबाद दिहुननो नाजायो नोंथां बिनि थाखायबो बायदिसिना एम्फौ बुथारग्रा मुलि आरि होनायनि जाहोनावबो मा जायो जोंनि मा होनो थाबफ्रा गाज्रि जायो आरोना बेखौबो मा होननो हायो जोङो हाजाबखौनाय होनो हायो ना नोंथां। आरो बेफोर मुलि होनायजों मा जायो दैयाबो दैफोराबो मैला जायो। बे मा होनो बे दैफोरखौ जुदि जोंनि मा होनो मोसौ मैसोफ्रा लोंगोना लोङा नों जोंनाथ' दा दुब्लिफ्राव मा होनो मोसौ मैसोबो खाहैनांगौ जायो ना। बे दैफोरखौनो जुदि मा होनो मोसौ मैसोफ्रा लोङोबा मा होनो गोबां बिथिं आरो मा होनो खहा जायो आरो मालाबा मानसिफ्राबो जेनेबा गांनाय सहायनो हायैयाव दुब्लियाफ्राव थानाय मानसिफ्राबो लोंफ्लांनो हागौ बेबायदि दैमा दैसा वबो मा होनो गोबां कल कवार खानानिफ्राय ओंखारनाय मा होनो दाखोर दाला आरो मा खासे इन्जिनफोरखौ सुनाय बेफोराव मा होनो नांनाय थावफोर जेनेबा बेफोरबायदिया मा खालामो दैखौ गोबां बिथिङाव गुबुंले खालामो ना नोंथां बे मा होनो आरो दैयाव जानला मानला मा होनो मोजां दैफोराव जानला मानला खिसोम हासुसोम गारजि मा होनो बेसादफोर सुलाबायनाय जेनेबा माबा जुनाद गोथैफोर गारहरनाय बेफोरजों मा जायो आरो जोंनि दैया गोबां खहा जायोना नोंथां मा होनबा अबेबा जायगानि दै गैयि जायगानि मा खालामनांगौ जायो बेफोरखौनो लोंनानै थानांगौ जायोना नोंथां ओंखायनो जों मा होनो दै गुबुंनायनि फारसे गो मा गोबां मा खालामनांगौ गोसो होनांगौ आरोना बेबायदिनो मा होनो जोंनि मा होनो दै बिथिङाबो बेबायदिनो गोबां खहा जायो आरो मा होनो जोंनि बारा माबोरै खहा जायो होनोबा
गिबियावनो मा दंफां लाइफांखौ बांद्राय दानफायनाय मा होनो मानसिफ्रा मा खालामनो नाजायो दा बां सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय मानसिफोरा मा खालामगासिनो थाग्रा न'फोरनि थाखाय जोंनि मा होनो हाग्रा ओनसोलखौ सिफायगासिनो नोंथां दिनै हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनायनि जाहोनाव मा जायो जिब जुनारफ्राबो खहा जायो थानो थाखाय आरो नै जोंद'' जोंनो हमनो हायो जेने मोन बोथोरा एसेबाबो मा होनो थान्दा थाजिम जायोमोन ना दाथ' जोङो नै बां द्राय मा होनो कार्बनडाइ अक्साइडनि आरो बांद्राय साल्फार डाइअक्साइडफोरनि बांनायाव मा जायो जोंनि मा होनो भुमा दुंखावनाया बांलांगासिनो नोंथां जोंनि बे मा होनो साल्फारडाइ अक्साइद बांनायनि थाखाय मा जायो जोंनि जाय मा होनो बैयो सान रोदा इउ भे रेसखौ जायो मा होनो अजन थोरफोआ हमथानानै लाखियो। बियो मा होनो बेखौ मा जामख' होगासिनो दं। बेनि थाखाय मा जायो बुहुमाव बांद्राय दुंखांनाया जागासिनो।
बेबायदिनो मा होनो जोङो आबहावाखौ समानथि लाखिनोबा जोङो। मा होनो बारफोरखौबो मोजाङै लाखिनांगोन जुदि जों बारखौ गुबैयै मोजाङै लाखिनो हायो होनोबा गिबियावनो जोङो बिफां लाइफां फोरखौ जानला माला मा होनो दानफायनाङा हाग्रामा ओनसोलफोरा जे फोरखौबो फोजोबस्रांनो नाजा नाङा मानसिफ्रा मा होनो गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखायनो हाग्रा फोरनि दंफांखौबो जेनेबा फरेस्टफोर थाबाबो मालाबा सिखाव लामायै मा होनो लायखुमायोना नोंथां बेफोरबायदिखौ जाहाथे मानसिफ्रा खालामनाङा बिनि थाखाय आरो मा जायो जुनारफ्राबो थाग्रा मा होनो थाग्रा जायगा गैयिनि थाखाय बिसोरो मानसि थाग्रा ओनसोलफोराव हाब फैनानै मा खालामो मानसिफोरनिबो गोबां खहा खालामोना नोंथां ओरै जों माने सेरफां थिंनो दा बुंनो हायो। बे मानास सेरफांनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा मा होनो आबादबो मावनानै जानो हाया होननानै खोन्थायो आरोना मा होनबा बे मोख्राफोर आरो मैदेरफोराथ' फैखायो मोनानि समाव आरो नै माइ बोथोर जानोसै बिसोरो बेसेबां खस्थ'जों बे आबाद फोरखौ मावो आरो बे आबादफोरखौनो मा होनो बिसोरो अरनबारियाव मा होनो दंफां लाइफां गैयिनि थाखाय जाग्रा आदारफोरखौनो मोनला नालाय बिसोरो मा होनो मानसि थाग्रा जायगायावनो' फैखानांगोन ना फैना नै बिसोर आदारफोरखौ नागिर फैनांगौ जायोना आरो बेबायदिनो बिसोरो आबादफोरनिल' खहा खालामा मालाबा इसोर मा खालामो मानसिफोरखौबो मा होनो मानसिफोरानि जिउआबो गोबां खहा खहा जागासिनो ना नोंथां जोङो मानासफोरावबो सिगाङाव माबायदि बेरायहैनो हायोमोन जिपसि फोर लानानै दा जों बेबायदिबो थांनो हाला। मा होनो दाथ' गान्दा मैसोफ्रानो होसोग्रा जाबाय मानि थाखाय जादों बिसोरो मानसिफोरनि बांद्राय उदखार खालाम नायनि थाखायनो जादोंना नोंथां।
औ नोंथां थारै ओ जोङो बेबायदिनो मिथिंगा औ। रैखाथिनि सोमोन्दै जोङो गोबांथार सावरायनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जेरैहाय मा होनना बुङो जोङो माखासे एवारनेस प्रग्राम लानो हायो बेबायदिनो माखासे जोङो जोंहा मा होनोमोन मिथिंगायारि रैखाथिनि सायाव जोङो माखासे बोसोन होनाय आरो। बेबायदिनो माखासे बिफां लाइफां गायनाय मावथांखि जेरै सोरखारि मावथांखि जेरैहाय ओ बेफोरखौबो जोङो लानो हायो आरो बेबायदिनो जों ओ आथिखालाव नुबाय थानाय जोङो माखासे हान्जा बा ग्रुपफोर जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदिसिनानि गेजेरजों जोङो बिफां गायनाय बायदि सिना हाबाफारि लनाय औ लामा‌ लामा बिफां गायनाय आरो